खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांङा दायो मा खालामगासिनो दं नोंथां?
ओ दा आं बिदिनो ओ बेलासिनि ओ बार जानो थाखाय एसे जिरायफैदों आरो नोंथां।
द नोंथांमोननिथिं जे बोथोर एबा अखाफोर बिदिनो द बिदिनो दिनफोरा माब्रै। दासान्दि सोलिगासिनो नोंथां।
दा बिदिनो अखायाथ' बारा हायाखै बिब्दिनो सान्दुं गोसाया बारा जादों आरो नोंथां।
औ थ' आं नोंनि नोंनियाव बिदिनो कल खालामनायनि जाहोनफोरानो जादों। जाहोनानो जादों जे बिदिनो नोंथांङा जिउआव बाइक एबा मा मा सलायखांखि एबा नोंथांङा मा सलायबावनो एबा नोंथांङा मा खामबावनो दंख' बिनि बागै जों सावरायनोसैना नोंथां?
औ जागोन नोंथां।
औ थ' नोंथांङा आंनो सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां थारैनो।
औ थ' गिबियावनो आं जागिजेनसै जे नोंथांङा बिदिनो नोंथांनाव बिदिनो बबे बिदिनो गारिफोर न'फोराव एबा न'आव एबा नोंनाव बिदिनो गारिफोर दंना गैया नोंथां
औ दङ' नोंथां दंनाया
औ नोंथाङा बिदिनो बाइक एबा कारफोर सलायनो रोङाना रोङा नोंथां
औ रोंगौ रोंनाया एसे बारा रोङा आरो माने रोंगौ आरो गावनि आन्था
औ नों जे मानसिनि थांनायनि थाखाय बिसोरखौ बिदि होननो रोंनांगौआ सेथि मानो होनो गुबखौ बिदिनो आखा खालामला मोनाब्ला गावाव जिउआ खैफोदाव थाब्ला गाव गायनोनानै थांनो गोनां नंगौ नोंथां जेब्ला जेबो खैफोदा जेब्ला सफैब्ला बिदिनो लोगोफोर मोनाब्ला एबा लोगोफोरा खामानिफोरो थाब्ला अब्ला नोङो गावनो बाइक एबा बहाबा नों लोमजादोंब्ला नों हारसिंनो बाइक सालायनानै एबा नोंनानाव थानाय जे कार एबा अट'फोर बायदिसिना डाक्टरनाव थांनांगौ जागोन आरोना नोंथां
औ औ
दानि जुगावथ' बिदिनो गोबां सुबिदा जाबाय जे बिदिनो गारि मथर कार एबा बाइक एबा स्कुटि बा अट' बायदि ओंखारबाय मानो होनोब्ला बिदिनो निउ जेनेरेसन निउ जेनेरेसन फैनाय लोगो लोगोनो मानसिनि साननाय हनायाबो गुबुन बिदिनो जौगाबाय बेनि थाखायनो मानसिनि बे जे बहाबा थांनायफोरावबो सुबिदा जाबाय आरो नोंथाङा बिदिनो बहा बहा बिदिनो थांखो आ बे बहा बिदिनो बेरायबावनो दंख' नोंथाङा आंनो फंनैसो बुंनो बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां थारैनो ओ दा नोंथाङा गिबियावनो बुंथा बुंखादों दा जोंनि दानि जुगाव जिउ रा खांनायाव माने जेरै नोंथाङा बाइक कार बायदि बुंबाय दा जोंहा गोदोनि दिनाव माने हान्था मेलाया गोबां जौगानाय नङामोन जेरै जोंहा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय जोंहा गारि मथर गैयामोन अब्ला जोङो जेरै बैसोजों सालायनाय जेरै बे नोंथां बैजों जोङो थाङोमोन आरो जोङो गावनि मायबा मोनसे खामानिनि थाखाय जेरै जोङो लोमदाबब्ला सादाब्ला जोङो मेडिकेल एबा ओ जोंनि देहा नायगिरियाव माने थांनो थाखाय जोंहा खम समनि मादा नो थांनो हायामोन नाथाय जों दानि जुगाव नुनो मोन्दों जेरै दा ओ बाइक कार बायदि गोबां रोखोमनि ओंखारदों आरो माने खम समनि मादावनो जोङो ओ गुबुन दाबसे जायगायाव सहैनो हानाय। नोंथाङा जेरै बुंदोंबाय जेरै जोङो ओ न'खराव जुदि नोंथाङा बुंलांखाबाय जे लोमजाब्ला साजाब्ला जोङो गावनो जोङो थांब्रबनानै मुलि एबा मेडिसिन जों लायनो हायो नोंथाङा बुंनांखाबाय बेखौ। दा जोङो गोबां रोखोमै जोंनो माने मदद होबोगासिनो आरो बे ओ जोंनि सालायजानाय बाइक एबा कारफोरा नाथाय जोङो दानि जुगाव नुनो मोनदों बे बाइकजों माने जोंनि जाफुहांनाय लाइमोनफोरा माने गावनि जिउखौ गोबां खहा खालामना खालामना लानायखौ खौ जोङो नुनो मोनगासिनो थारैनो नोंथाङाबो ओ नुनांगौ जानो हागौ जेरै जोङो दानि जेरै जि थाखो ओ फरायखांब्लानो जोङो लाइमोनफोरखौ बाइक नुना बिनानै जोङो न'खौ ओ बुसिनाय एबा बायदिसिना जों नुनो मोनदों आरो नोंथां दा बिब्दिनो ओ बाइकफोरजों माने जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगा जोंथ' थांनो हायो नाथाय खायफाया माने जेरै दानो सहैनांगौ एबा हाखु दाखुआवनो माने ओ खहा खालामना लानायखौबो जों नुनो मोनदों। दा जोंनि हान्थामेलानि थाखाय बैफोर ओ सालायजानाय मेसिनफोरा माने गोबां खाबु होदों। जेरै जोंहा बायेगाल' नङा जोंहा अख्राङाव ओ बिरनो हानाय ओ जा ओ एयार'प्लेन फ्लाइट बायदि आरो जेरै - दैयाव सालायजानाय जाहाज बिब्दिनो गोबां रोखोमनि ओंखारबाय आरो जोंहा थांनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांगोन जोंहा रां रां थायोब्लानो जों दानि जुगाव जोङो बुहुमनि खना खनला जागायावनो जोङो थांनो हायो। जेरै जोङो जोंनि भारत हादरनि अनगा जेरै चाइना हादराव जोङो थांनोब्ला जोङो दिनै ओ फ्लाइटनि टिकेट दाननानै साननै सानथामनि उनावनो जों माने ओ जोङो फ्लाइटआव गाखोनो मोनगोन अब्ला जोङो बै फ्लाइटजों जे चाइना हादराव जों सहैनो थाखाय जोंनो ओ जेरै ओ थाम घन्टा एबा ब्रै घन्टानि गेजेरावनो जोङो मोनहैगोन आरो अख्रांनि गेजेरजों। नाथाय जोङो बाइक एबा कारजों जों थांनोब्ला जोंनो गोबाव सम नांगोन। दा बिनि थाखायनो जोंहा हान्थ मेलिनथा हान्थ मेलानि थाखायबो जों जे गियाननि जौगाखांनाय जेरै बैफोर ओ मिसिनारि बेसादफोरा माने गोबां जोंनि खामानियाव होबोदों ‌। दा बे खामानि होनायफोरा माने जोंखौ खहाबो खालामबोदों आरो ओ मुलाम्फाबो होबोगासिनो। दा मुलाम्फा होनोब्ला जोंहा जेरै ओ माने जों जेरै जोङो मुवा बेसाद नङाब्ला मायबा मोनसे गिलिर मुवाजों लांनो थाखाय जोङो दैमाजों जाहाजनि गेजेरजों लांनांगोन। नङाब्ला जोङो बै ओ जा बै दैमाजों जोङो थाबायना थांनो हाया। अब्ला जोङो जाहाज एबा नाव फिसा गिदिरजों जों थांनांगोन आरो नोंथां।
औ
दा बिब्दिया जायो जोङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय ओ मुवा बेसादखौ लाबोयोब्ला जेरै ट्रेन एबा रेलगारि बैफोरनि गेजेरजोंबो जोंबो जोङो मुवा बेसादखौ लांलाय हाबलाय खालाम हायो आरो दा जोंहा भारत हा मोनसे ओ जौगाखांनाय लामायाव फैगासिनो दङ आरो नोंथां। दा बिब्दिनो जोंनि ओ दा कार बाइकफोरा माने गोबां जोंनि खामानियाव हो बोदों जेरै जोङो कारजों जे जोङो बबेबा दाबसे जायगायाव बेरायनो थांला जोङो न'खरसेयैनो बे ओ गावजों अब्ला जोङो जेरै बाइकआव ओ सासे एबा सानै जोङो थांनो हायो आरो बिब्दिनो जोङो ओ दानि जुगाव गोबां ओ बिब्दि ओ सालायजानाय मेसिनारि ओ बेसादखौ जों नुनो मोन्दों आरो जेरै अख्रांजों आं दहायनो बुंलांखाबाय ओ एयार'प्लेन बायदि आरो दैयाव सालायजानाय जाहाज आरो जेरै दै सिङावबो सालायजानाय जाहाज ओखारबावबाय दा बिदिनो गोबां रोखोमनि ओंखारबाय आरो नोंथां जोंहा हान्था मेलानि सायाव दा बिथाङाबो जे दानि जुगाव जे बाएक बे बाइकआ जोंनि ओनसो ओनसोलनि ओ लाइमोनफोरनि खहा खालामदों ना मुलाम्फा खालामगासिनो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
जे दानि बिदिनो लाइमोनफोर जे उथिफुनाय बिदिनो लाइमोनफोर
औ
थेन थांबानो बिदिनो दाना बिदिनो क्लास टेन एबा क्लास टेनखौ जेब्ला पास जायो अब्ला नाथाय नाथाय खायफा बिदिनो बियो
औ
औ
औ
खोनानो उम औ आरो